हेलो औ नोंथां खोनादों ना औ दङ फ्रि दङ
दायो आङो मोनसे टपिकनि सायाव रायलायनो सानदोंमोन
औ औ रायलायजागोन दे
उम जोङो सिगाङावनो फाथोखौ
अ टपिकआ माने मामोन टपिकआ ओमफाय
फाथोनि सायाव आरो फाथो फोनाय
ए दे ओं औ औ
फाथोखौ फोग्रोनांगौ
ओं
बिनि उनाव गिदिर जाबा
औ
बेनि बिलाइ आरो बिजौखौ
खोनायाखै नोंथां नोंथांना सावुना एसे खम जादों एसे गोसा होलाय
खोनायाखै नामा
औ खोनादों
गिबियावनो जों फाथोखौ फो फोनानै लाग्रोनांगौ
औ
बेनि उनाव गिदिर जाब्ला बेनि बिलाइ आरो बिजौखौ खानानै फोराननानै दोनो
औ
बेयो जेब्ला रानो अब्ला जों बेखौ दैयाव सोमनानै देबसियाव रुख'यो
औ ओंख्रि संनो थाखाय आरो रूयो रुगोरो ना
औ
औ नों
मानो होनोब्ला बेनि गोखाया एसे खम जायो बेखौ खांनानै फिनथाम फिनैसो सुनाय जायो सुखांनायनि उनाव बे फाथो गोरानखौ
औ
नै बेनि सायाव खारै दोननानै से घन्टासो मोजाङै गोदौहोयो
औ
बेनि उनाव जेब्ला रुयो अब्ला बेखौ खादौजों थाम मिनिटसो एग्लिनाय जायो
औ
बेखौ जेब्ला रुयो अब्ला नारजि ओंख्रियाव माइरं सुखन्दा रन्दैखौ गावनि थोजासे बायदियै होनाय जायो जेब्ला बियो मोजाङै रुयोब्ला जों बेखौ दालि खाथाजों सायो
औ
बे नारजिखौ जों अमा बेदरजों बांसिन जानाय जायो जेरै नोङो बेदर होनो गोसोब्ला जोङो बेदरखौ फासावनो सारायाव थाव होनानै बेखौ मोजाङै गोहो गोहोनानै पियास होयो आरो अमा बेदरखौ होयो बेनि उनाव संख्रि बानलु हालदै होयो
औ
बे बेदरखौ मोजाङै एवफ्रामखांनायनि उनाव बे बेदरखौ नारजि ओंख्रियाव होयो आरो नोङो बेयाव सामब्राम गुफुर होनो हायो आरो मस्ला गरनैसो गरनैसो होनो हायो
औ
दा नोंथाङा एसे बुंनो हागोन ना?
औ मानो बुंनाया ज जादों ना नोंथां नारजि नारजि अमा होनोब्ला बर'फोरनि मोनसे मोनसे गोनांथार ओंख्रि आरो ना इयो
ओं खोनादों
मानोना बे ओंख्रि खौ गोदोनिफ्रायनो बे ओंख्रिया गोदोनिफ्रायनो सलिबोबाय थानाय आरो दासिमबो दङ बे ओंख्रिया
जोंनि बर'फोरा बांसिन बे ओंख्रिखौहाय जानाय जायो आरो आलासि फैबा आरो आलासि थांबा मोनसे जायो बे ओंख्रिखौ गुबुननि न'खाव थांबा जोङो आलासि जानो थाखाय थांबा बे खौ मोनजानाय जायो आरो गुबैयैथ' बे नारजिखौ संनो थाखाय जोङो बांसिन अमा बेदरजों संनाय जायो बेलेग बेलेग जायगायावहाय बिदिनो दाउ दाउफोरजोंबो संनाय नुनो मोनो आरो ओमफाय जोंनि गामियावथ' बे नारजि ओंख्रिखौ बांसिन अमा मे जेम एबा अमा बेदरजों संनाय जायो आरो बांसिन अमा मेजेमजों सङो-सङो लाब गोथाव जायो होनना मिथिनो मोननाय जायो आरो अम बे नारजिखौ
बिदिनो हटेलफ्रावबो बे नारजि अमा खौहाय संना होनाय जायो आरो बांसिनथ' दाना हटेलफ्राव हटेलफ्राव बर'फोरा बे नारजि अमाखौ लाफायाबानो जाया होननानैसो मानोना बेखौ बयबो गोथाव मोनो नालाय हटेलफ्राव हाबबा बेबायदि ओंख्रिखौ नागिरो आरो आरो जानो थाखाय बांसिन नानोथ' न'आवहाय संबाय थानाय जाया नालाय गोबाव गोबावजोंसो खनसे आलासि था आलासि फैब्ला आरो आलासि जानो थांब्ला मोनजानाय जायो आरो गोबाव गोबाव समजोंसो ओंखायनोहाय बिदिनो गुबुन दाबसे जायगाफ्राव थांबा बेरायनो थांबा बेफोरो बायदि ओंख्रिखौ हटेलफ्राव मोन मोननाय जायो आरो जानो थाखाय नोंसिनि गामिफ्रावलाय सङोना सङा बे नारजि
जोंनि गामियावबो सङो अमा बेदरजोंनो सङो
औ अमा बेदरजोंनो बांसिन जायोना
औ
औ औ जोंथिंबो बिदिनो अमा बेदरजोंनो बांसिन जानाय जायो नारजि ओंख्रिखौ उ नोंथांमोनालाय नारजि फाथो फाथो आबाद मावो नामा?
औ न'आवनो मावो जोंहा
औ बेनिखायनो नारजि बिनिखायनो औ जोंथिंथ' बारा नुनो मोननाय जाया जोंनि गामियाव फाथोफोरखौ सिगांनि सिगांनि समावसो बिराद बेफोरबायदि आबादखौ मावो मोन दाथ' बेफोरबायदि आबादखौ नुनो मोनला न'फ्रावबो एसे एनै जानो थाखायल'सो होनानै लायो एसे एनै न'नि थाखायल'सो बेफोरखौबो बे फाथो खौबो बेबायदि फोराननानै दोननाय जाया आरो गोबाव समनि थाखाय नारजि जानो एसे एनै ल' गायनानैहाय न'आव ओंख्रि गोबाब एबा खारैजों दोलो संनाय बेफोरबायदिल' जायो आरो नारजिखौ फोराननानै दोननाय जाया बेनिखायनो नुनो थांला गामि गामि ओनसोलफोराव बेफोरबायदि मैगं खिथि आबाद मावनायफोर औ गोदोनि बायदि नंला नालाय दानि मानसिफ्राबो नोंथांमोननि गामियावलाय जोबोद आबाद मावो नामा बे फाथोखौ खोनादोंना नोंथां नोंथांमोननि गामियाव बेबायदि बिदि आबादखौ जोबोद मावनाय जायो नामा?
जोंथिंथ' बारा नुनो मोननाय जाला
उम
दा नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हाबावगोन नामा नारजि अमानि साय याव
उ नारजि अमायाथ' जोंनि गोदोनिफ्रायनो जाबोबाय थानाय गोदो आबै आबौमोनानो संबोबाय थानाय
औ
गोदोनि नेम खानथि बेफोरो
औ आलासिफोर फैबा बांसिन गोजां बोथोराव आलासिफोर फैबा बांसिन बेबायदि ओंख्रिखौनो संना होयोना सबाइ दाउ जेरै अनला दाउ ओमफ्राय नारजि अमा औ आरो नोंथाङा नारजि अमानि बागै मा मा ओंख्रि संनो रोंबावो
अनलाजों दाउ सबायजों साम' मैथाजों ना
औ ओमफ्राय सबायाइजों दाउखौ रोङोना नङा रोङा नोंथाङा
हा खोनायाखै नामा
खोनायाहाय नोंथां
हेल' औ
बांसिन बे मोनथामखौल' संना होनाय जायोना आलासि फैबा
मोजा मोजाङै खोनायाखै नोंथां
नोंथां आंना एसे नेटवरकनि प्रब्लेम नालाय दा खोनादोंना खोनायाखै
औ दासो खोनदों
औ दा जोंनि बर'फोर होनोबाथ'
अनलाजों दाउजोंनिखौ बुंनो नामा नोंथां
औ औ बुंजागोन दे
फार्स्टआवनो जों माइरंखौ सोमनानै दोनग्रोनांगौ बेनि उनाव माइरंखौ खेरखायाव फोराननानै दसे दोननांगौ
औ
बेनि ना उआल सौनानै फोमोना माइरंखौ अन गुन्दै खालामनांगौ आरो
औ
बे अन गुन्दैखौ माइरं उन गुन्दैखौ खेरखायाव लानानै
औ औ औ
दोनथ'नांगौ
उ बांसिनथ' अनलाजों दाउजों संनाय जायोना नोंथां
औ दैखौ जोङो फुदुंनानै दोनग्रोनांगौ आरो
औ
बे
औ
बे माइरं गुन्दैखौ होनांगौ बेनि उनाव हाल्दै संख्रि ख्रि बानलु होनांगौ आरो
औ
गोदौब्ला बेखौ खारै होनानै होनांगौ
औ दायोथ' नोंथां नै समाबो जाना फैबाय दा नोंथांजोंनो रायलायनानै जोबोद गोजोननाय मोनबाय
खोनायाखै नामा नोंथां
औ खोनादों
हेल'
खोनायाखै
खारै होनानै औ खोनादों
औ नोंथां दायोथ' समाबो जाना फैबाय नालाय औ दे होमबालाय दोनथ'नाय जाबाय
औ दे
औ
बाजारासो मानसियानो हो हरलाबाय थायो घन्टा बायदि घन्टा बकि हरनो हाया नोङो दिसथाब खालामनायखौ मायनावआबो हरदोंमोन